हेल'।
हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना?
अ खोनादों नोंथां।
अ नोंथांसिम गाहाम हालायनायखौ जासि हरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
अ नोंथां
औ ओ नोंथांजों आङो ओ दसे सम सावराय जागोनना नोंथां?
अ जागोन नोंथां।
ओ‌ आं दा नोंथांजों ओ जोङो दा सानफ्रोमबो दावबायनायानो जाखायो बिदिनो दावबायनायनि सायाव एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथां।
अ सावराय जागोन नोंथां।
ओ दावबाय-दावबायनाय होनोब्लाथ' जों गोबां जायगा दावबाय हैयो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो औ खाथि-खालानि ओनसोलावनो जा गोजानफोरावनो जा बिदिनो जोङो गोबां दावबायनाय जायो ओ दा बिदिब्ला नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायनानै फैखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
अ नोंथां औ।
औ
जेनेबा बिदिनो बाक्सायावनो आरो ना बाक्सायावनो जेनेबा जोंनिया भुटान, सुकि थाहैबाय बिखि दारागाव बिखि बिदिनो तामलपुर साइडखि आरो जोंनिया ओ ग्रास लेण्ड थाहैबाय। आरो बगामाथि दोंहोयो। बिदिनो आंबो बिदिनो बाक्सानिनो खायफा जागाफोराव जेनेबा सुकि जाबाय जेनेबा दाउ ओ दारागाव जाबाय बिदियावनो आंबो दावबायनानै फैदो आरो ना। जेनेबा पाहार, दै बाज्रुम ओ दै बोहैनाय स्राइ स्राइ थांनानै गोसोखो जोबोद गोजोननाय मोनो‌ आरो ना
औ
ओमफ्राय बिदिनो बैखिबो ओ‌ बगामाथि, ग्रासलेण्ड बिदिनो बैखिबो जोबोद मोजां आरो ना जायगाफोरा। दावबायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना। नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जेनेबा नोंथाङा मा मा जायगाफोराव दावबायहैखो?
नोंथाङा ओ नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों जों आंबो बिदिनो जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो बिदि दारागाव, सुकि, भुटान आरो बिदि जोहोलाव पार्क बेफोरावनो ओह दावबायनानै फैबाय आरो। ओ बिदिनो लोगोफोरजों बेराय हैनानानै फै बिदिनो लोगोफोरजों बेरायहैनो मोनबाथ' गोबां गोजोननाय मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंथां नोंगौ।
अ बिदिनो जोङो दा दावबायनानै गोबां मोजांबो मोनो खुसिबो मोनो जेरै जोंनि ओ जिहेथु दुखु सुखु थायो बेफोरखौबो जोङो जेनेबा दुखुफोरखौ बावगारनानै लोगो लोगोफोरजों जोबोद गोजोननाय मोनो आरो थाब माने बेरायहैनो। औ ओ दा नोंथाङा मा माजों दावबायनानै मोजां मोनो नोंथां?
औ जेनेबा दावबायनायाथ' ओरै गोजानाव दावबायहैनो थाखायथ' साइकेल, मटरफोरजों बारा थांजाया नालाय। बेनिखायनो जों माने साखा थोंनैनि गारि लाना थांनांगो गोनां जायो आरोना। जेनेबा जेरैहाय स्कुटि, बाइक बिदिजों बांसिनै दावबायनाय जायो आरोना। आरो बांद्राय गोजान गोजानाव थांनोबा आरो जोंनिया कारफोरखौ बाहायनाय जायो आरोना। बिदिनो आंबो ओ भुटानाव भुटान रायजोआव बेरायहैनानै फैखांबाय फैनायालाय। बिदिनो भुटानाव थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना। बिसोरनि ओ नेचारा, बिसोरनि गाननाय जोमनाय, बिसोरनि जानाय लोंनाय, बिसोरनि थानाय, बिसोरनि रायज्लायनाय बिसोरनि ओ गासै गासैबोआनो जोबोद समायना आरो ना। आरो बिसोरनियाथ' न' फोराबो पाहार सायावसो आरोना। जोबोद मोजां नुयो। बिदिनो बिसोरनि जागाफोर फोरा बो बुहुद समायना। बिदिनो आरोना आरो बेयोथ' जोंनि बाक्सानि खाथियावनो दोङो नालाय। बेनिखायनो सान फ्रोमबो थांनाय बायदियानो जायो आरो ना। नोंथाङा भुटानाव थांनो मोन फेरबायना?
ओ आंबो दा नोंथां बुंनाय बायदिनो जोबोद मोजां मोनो भुटाननि जायगाया जोबोद गोजोन थासारि। मानो होनना बुंनो थाङोब्ला बिसोरनियाव जोंनि बायदि जोंनि आसामनि बायदि गारि मटर बिदि होंगो दोंगो नङा बिसोरनियाव गो गोबां डि सिप्लिन दं। आरो इसोरनि रुलसफोरखौ मानिनानै सोलिनांगौ जायो।
औ
आरो बिसोरनि ओ गाननाय जोमनायफोरा आलदा जायो न'फोराबो बिसोरना एखे रोखोमैनो जाजोबनाय जायो। बेफोरखौ नुनानैनो जोङो गोबां मोजां मोनो आरो थांनोबो गोबां ओ मोजां नाङो बेनिखायनो। आरो नोंथाङा लो‌ लोगोफोर जों बिदिनो लावखार ओंखाम जाहैबायना नोंथां?
औ औ बिदिनो बिदिनो आंबो जाहैदों।
औ
लोगोफोरजों थानानै जोबोद मोजां नाङो।
औ
बिदिनो जेनेबा बिदि जोंनिया जानायाथ' जोंनिया गोजां बोथोरावसो जायो आरोना।
औ नंगौ।
ओ लास्ट डिसेम्बर फार्स्ट फार्स्ट जानुवारि बिदियावसो जोंनिया जमा लोगो नांनानै खाना जाहैलायनाय जायो आरो ना
नोंथाङा बाक्सानि अनगायैबो बेलेग ओ बेलेग जायगायाव जेनेबा बेलेग डिस्ट्रिकआव नलबारि बिदिनो बेफोरबायदियाव बेरायहैनो मोनबायना?
औ नोंथां आंथ' दा बिदि ओ जोंनि खाथि खालानि ओनसोलावनो बेरायबाय नाथाय बिदि गोबां गोजान गोजान जायगायाव आं बेरायहैनो मोनफेराखै मानो होनना थाङोब्ला बिदि समबो जाया नालाय आरो बेरायनो थाखाय जोंनो रांनिबो गोनांथि जायो बेनि खायनो ओ बिदि गोजान गोजानाव बेरायहैनो मोनाखै आरो नोंथां। ओ नोंथाङा जानो हागौ औ बेराय हैबाय नोंथां
औ औ औ बिदिनो आंङो दा दा बावैसो जेनेबा ओ नलबारिनिनो बिखि ओम जेनेबा जोंनिया बै थाहैबायना मा होनो बेखौ हाज' हाज' साइदआव जोंनिया मधब मन्दिर दोङोना बेयावबो थांनानै गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो आरोना बेनिनो समायना बेनिनो थास सारि बिदिनो मन्दिराव थांनानै जोबोद ओ गोजोननाय मोनो आरोना बिनि थासारिफोरा बुंनो नो थाङोबाथ' जोंनिया जोबोद समायना जेनेबा ओ हाज' मन्दिरा जोंनिया पाहारसायाव दोंङो आरो बेनिफ्राय जोंनिया गासै हाजोखौनो नुहुरजोबो। बिदिनो आरो ओ बेनि सायावबो आरो मोनसे मन्दिर दंबोयो।
उ
ओ जोंनिया बेयो निया मुस्लिमफोरनिसो आं नामखौ मिथिलांलायला होत बेनिनो बिसोरनि जायगाया जोबोद समायना आरो ना।
उम आरो बिदिनो अ नोंथां आरो नोंथाङा बिदिनो गोबां जायगा दावबायहैनानै नोंथाङा मा मा गियाननि थाखाय आरजिनो हाखो नोंथां?
नोंथां बिदिनो थांलाय फैलायावथ' जोंनिया जोबोद फैसानि गोनांथि जायो आरोना बिदिनो गोजान गोजान दावबायहैनो थाखाय बेनिखायनो नों नांगौ बायदि फैसाखौ एसे ओ गावनो सेभ खालामना लाखिनांगौ आरोना आरो नों दावबायहैनायाव ओ जा नोंनो जगार नांगौ बा जा जा नोंनो गोनांथि जायो बिदि बादिखौ लांफानांगौ आरोना जेराव जोंनिया दाथ' गोलोम बोथोर नालाय जोंनिया सम सम दै गांखाबाय थायो। बेनिखायनो बबा जों दा ओ दावबायहैनो नागिरबा गावबा गावनि नांगौथि बायदि दि दै बायदिखौ जोंना ओ लांनांगौ आरोना न'खरफोरनिफ्राय
अ
एबा बिदिनो ओ गारिफोरावबो थाव दोंना गैया बेफोरखौ खौ नायनानै जोंनिआव सोना लानांगोन आरोना।
औ
ओ ओ गवा गुवाहाटियाव थांनो मोनहैबाय ना?
औ नोंथां
नोंथाङा फोरमायजागोन नामा गुवाहाटिनि थासारिया माबादिहाय?
ओं ओं ओ गुवाहाटिनि थासारि खौथ' बुंनो थाङोब्ला दा गुवाहाटियाव गोबां बिदिनो ओ जाबोर जाला लेथ्रा बिदि गारनायखौ जों नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव गोबां मोनामो। ओ ओहो औ। बिदिनो बहाबा बहाबा बिदिनो मोजांबो थायो आरो बिदिनो गोबां ओ जाबोर जुबोर गारनायनि जाहोनाव ओ बिनि गेस आ जोबोद मोनामनाय फैयो आरो बेनि थाखाय खायनो बारा मोजां मोना बि आरो औ आरो जोङो दा बेरायनानै जों मा मा मा गियान मोननो हायो होनना बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ दावबायहैनानै गोबां गियान मोननो हायो जेरै ओ जोङो बेलेग बेलेग सुबुंफोरनिफ्राय गोदान गोदान बाथ्रा मिथिनो मोनो गुबुन गुबुन सुबुंफोरजों जोङो सावरायनो मोनो। बिदिनो आरो बिसोरनि थासारिफोरखौ जोङो मि थिनानै मोनो बिदिनो जों गोबां गियान मोननो हायो आरो नंगौना नोंथां।
औ औ औ औ बिदिनो जोंनिया गुवाहाटियावबो दा बावैसो दलं मोनसे फ्लायअभार ओ गोदान लुदों। नोंथाङा बेयाव थांफेरनो मोनबाय? जानांगौ
औ नोंथां आंथ थांनो मोनाखै
औ
औ
बिदिनो नोंथाङा गुवाहाटिनि अनगायैबो बेलेग जायगाफोराव जेनेबा शिलं मेघालया सेरापुन्जि बिदियाव थांनो मोनफेरबाय जानांगौ ना जानाङा
ओरै आङो बेरायहैनाय जाया मानो होनना बुंनो थाङोब्ला आङो गुवाहाटियाव थांनायाव मोनसे खामानियावसो थांदोंमोन बेनि थाखाय खायनो आं बेखौदि दावबायहैनाय हिसाबै थांनाय जायाखै आरो नोंथां। बबाव दावबायहैनो जानो थांनायखो फोरमायनानै हो।
औ।
बिदिनो नोंथाङा ओ। जेनेबा दावबायहैनो थाखाय मा मा। माबायदिहाय नोंथाङा दावबायहैयो
आंङो दावबायनो होनब्ला जों खाथि खालायावसो दावबायो ओमफाय गोजानफोराव आं दावबायहैनो मोनासै आरो नोंथां बिदिनो ओ जोंङो लोगो फोरजों बिदिनो ओ सावरायग्रोना लाग्रोयो मायाव थांगोन मायाव मागोन बिदिनो जोंङो दावबायहैनाय जायो आरो नोंथाङा दा ओ गुवाहाटिफोराव दावबायहैदोंब्ला मा मा जायगायाव दावबायहैखो इखो एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
नोंथां आंबो थ बिदि ओ बारा गुवाहाटी होननाय माने आंबोथ थाफेरै मानसि नालाय बारा मोनथिस्लाबा बिदिनो गोदान रिसेन्टलि दा जि दलं मोनसे ब्रिज मोनसे गोदान खुलिदो बेखौबो नायनानै नुनानै जोबोद स समायना मोनो आरोना बिदिनो नोंथां गुवाहाटीयाव जोबोद ओ गोदान गोदान पार्क खुलिदो बा गोदान समायना जायगाबो दोंङो बेनि गेजेरावनो आरो जेबो गोबां लेथ्रा जायगाबो दोंङो बिदिनो पार्कफोराव ओ थानानै मो जां नांङो आरो ना बेनिफाय आरो ब्रहम पुत्र दैखौ नुहुरोना जोंङो बेनिफ्राय बिदिनो गोसोआ जोबोद सुग्लायनाय मोनो आरोना बिदिनो गुवाहाटीयाव ओ दैमा गेजेराव जेनेबा जोंनिया उमानन्द मन्दिर थाहैयो दंङ आरो ना आरो बिदिनो जोंनिया गुवाहाटीयाव जोबोद मन्दिर दंबयो बिदिनो जोंनिया कामाख्या मा कामाख्या दाथ जोंनिया अम्बबासि मेला सोलिगासिनो आरो ना।
बिदिब्ला जोंहा समाबो जाहो लांबाय नङा होमबा नोंथां।
ओ ओ नोंथां।
औ। नोंथांजों रायज्लायना जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ।